औ नोंथाङा खोनादों ना? औ नोंथांखौ ओ फन औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोथां जों मोननैसो आयदानि सायाव रायलायनो हरदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां दे बुंलाय नोंथाङा औ सम दं। औ औ दङ।
औ ओ बिदिनो ओ जोंनिया आं बे आयदाया जाबाय फाथो आबादनि बागे नै सावरायनो नायदोंमोन आरो नोंथां।
ओम‌।
औ बिदिनो जोंनिया ओ फाथो आबाद बुंङब्लाथ' फाथो आबादजों ओ गोबां ओ मावना नै गोबां रां रुफा मोनो नङा हबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
अ बिदिनो जों फाथो आबाद ओ मावनाय बुंब्लाथ' गिबियावनो फाथो आबादखौ जों ङ ओ मावनो थाखाय फाथो बेगर नांग्रोगोन नङा होनबा नो
औ नंगौ।
औ बिदिनो फाथो बेगरखौ जोङो बै ओ सिगां बोसोरसे सिगां गायनाय खौ जों खायफाया दोनो आरो खायफाया हाथाय एबा बाजारनिफ्राय बायना लाबो आरो। बैथि बो बिदिनो जोंनिया बे फाथोखौ फोनो थाखाय जों गिबियावनो दुब्लि एबा फथारखौ मोजाङै ओ हालेवग्रोना लानांगोन नङा
औ नंगौ नोंथां।
थ' मेसेंआवसो मेसेंआव मावनायखौ नुयो बांसिनानो खारो खायफाया दैज्लां। खाथि खाथियाव मावो आरो नोंथां औ थिग बेबायदिनो जेब्ला फाथो बेगरखौ जों फोनो थाखाय जों दुब्लि एबा फोथारखौ मोजां एवग्रोनांगोन। जेब्ला दुब्लि एबा फोथारा एव थाङो अब्लानया जों बे फाथोैगबो सारसस्रो सारस्रो फैयो आरो नोंथां।
औ औ
औ जेब्ला फाथोआ रज'नो थाखाय जोंनि बिदिनो ओ बिदिनो ओ जेनेबा मा होनो एसे दा जेन'बा मास मोनसे एबा मास मोननै लायो आरो खायफाया
ओम
औ थिग बेबायदिनो जेब्ला बे फाथोआ एसे गोजौ गोजौ जायो अब्लाना जों बे फाथोखौ बे गुबुं जानायखौ जोङो एसे जों ओ फुनानै माने मुथा मुथा ओ खानानै जोङो बेखौ हाथाय एबा बाजाराव जोङो ओ फानहैनाय जायो आरो नोंथां बे मुथा सेयाव खायफाया ओ जि रां लायो आरो खायफाया जिबा रां के लायो आरो
औ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो जों बे फाथोखौ जोङो ओ न'आव जानो थाखायबो जोङो बिदिनो फुना लाबो एबा खेबस'नानै लाबो यो आरो जों बे फाथोखौ जोंफ्रायबो खायसेया खायसेया बिदिनो थावजोंबो जायो आरो खायसेया बिदिनो मैद्रुबो जायो आरो नोंथां आलु होनानै बिदि मैदुबो जायो औ औ जेब्ला बे फाथो ओ बिफाङा एसे ओम जेब्ला बिलाइफोरा रायो अब्लानिया जों बे बिलाइखौ जोङो खाना लाबोनानै जों न'आव ओ बस्थाफोराव एबा बिदिनो दख'नाफोराव लामना सान्दुंआव लामना दोनो आरो नोंथां जेब्ला बे फाथोआ ओ रानो अब्लानिया बियो ओ नार्जि महर लायो एबा नार्जि मुं होयो आरो बे औ औ थिग बेबायदिनो जों फाथोनि फाथोखौ फुनानै जोङो बिदिनो मुथा मुथा खानानैबो जों बिदिनो हाखर एबा दंग' बे दिदोमै थानाय दै बेयाव जोङो ओ सोमनानै दोनो आरो नोंथां औ जेब्ला बेयो ओ जेब्ला बे फाथो बिफाङा सेवो अब्लाना जोङो बेखौ बोखांनानै बे फाथो बिफांनि बे बिगुरखौ फुनानै जोङो बिदिनो ओ लांदां जायगायाव दान्दा गायनानै जों बेयाव ओ लामनानै दोननाय बायदि दोनो आरो फाथोनि बिगुरखौ जेब्ला फाथो बिगुरा ओ रानो अब्लानिया जों बेखौ बिदिनो ओ दिरुंबो खामो आरो जों बिदिनो आगोलथ' मोब्लिब नि बिदि ओ सुबिदा गैयामोन नङा होमबा नोंथां औ आगोल बिदिनो साथियाव बे ओ फाथोनि दिरुंखौ सोनानै जोङो ओ थावस केरासिन थाव सोनानै जोङो बिदिनो नो ओ बेयाव अर लङायोमोन आरो नोंथां
औ
औ थिग बेबायदिनो नारजिखौ बे नारजिखौबो जोङो बिदिनो ना गोरानफोरजोंबो जायो थोखाया आरो बिदिनो नारजिखौ जोङो अमा बेदरफोरजों अमा बेदरफोरजोंनो बांसिन संना जानायायो आरो नोंथां अमा बेदरा बिदिनो अमा बिबौ
औ नंगौ
ए बे नारजिखौ ओ जोंनि बर'नि मोनसे फोरबोआव बाहायो जाय फोरबोआव जोंनि न'खरनि सुबुं एबा गामिनि सुबुं सोरबाफोर रुंसारि जायोब्ला बे नारजिखौ जेनेबा बिदिनो ओ जे जोंनिया दा हेंगार खालि बिदिनो ओ नार्जि अगा अरगारनाय बिदि नेमा दङो आरो नोंथां बिनि नारजि अर- गारनाय नेमा माने बे जायबा मानसि ओ थैदों बेजों माने सोमोन्दो एंगारलायनायनि ओ नि नेम होननानै फोथायो आरो नोंथां औ बे जों बे नारजि बेखौ आरो जोङो बिदिनो जेब्ला जोंनिया रायजोखौ जाहोगोन एबा आलासिफोरखौ जाहोगोन बे दाहायाव अब्ला बे जो बे नारजिखौ जोङो अमा बेदरजों संनानै माने रायजोखौ राजाखौ जाहोयो आरो नोंथां आरो बे नार्जि जिखौ ओ जों बिदिनो जायबा ओ जोंनि न'खरनि सुबुङा ओ जों जेना मानसि गामिनि मानसि रुंसारि जानायखौ जायबा जों ओ खावनो थाङो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ बे खावखांनानै फैनानै जों बिदिनो बे खावखांनानै फैनानै जों बिदिनो ओ जों न'खरनि मा मानसिया बिदिनो लामायाव नारजि एसे, बिदिनो जिगाब मुथासे, बिदिनो अन थाइ थरनै, बिदिनो लाइ बि-बिलाइ जमा खामनानै जोङो बिदिनो लामायाव दोनो। दै बालथिं जमा खालामनानै दोनहोयो आरो नोंथां। जाहाथे बे मानसि खावना फैनाय सुबुङा बे नारजिखौ जेनेबा आखायाव होब्लेनानै आरो बिदिनो उम जिगाब मुथायाव अर सावनानै बे बाल्थिंसे दैजों लुस्रुनानै ओ जों न'आव हाबो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
ओ बेफोर नेमफोरा जोंनिया ओ गोदोनिफाय गोदोनिफायनो दोङो आरो जे ओ मानसि सि ओ खावना फैनानै बिदि माने न'आव डाइरेक्ट हाब नो मोना। बिदिनो जों मायबा मोनसे नेम खामनांगौ नारजिजों माबानाय। बिदिनो गोदोनिफ्रायनो बिदि नेमफोरा ओ जोंनियाव सोलिबोबाय थादों आरो नोंथां आरो नारजिखौ जोंनिया बेफोर खामानियाव नांथारगौ। बेफोर नेमखा आरो नारजि अर गारनाय बिदि नारजि नारजि ओ ओ ओंख्रि होनायफोरा दाहायाव। औ नोंथाङा ओ नोंथाङा मोनथिनाय बायदिब्ला नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलावबो बिब्दिनो नेमफोर दोङो नामा नोंथां?
औ नंगौ। ओ नोंथाङा दा जेरै बुंदों बेबायदिनो जोंनि ओनसो लावबो बेफोरबायदिनो माने दा जेरै सोरबाफोर मानसि थैब्ला नाथाय ओ बेखौ सावखांनानै फैब्ला जोङो लामायावनो ओ दै बाल्थिंसे आरो नारजि मु थासे आरो जिगाब मुथासेजों जोङो दोननांगौ आरो गोसारि मोनसे दोनफानांगौ आरो। जाहाथे बे मानसिया फैनानै ओ बे मानसिया फैनानै दुगैनानै बे जिगाब नारजिखौ खाव सावो संगारनांगौ आरो बिदिनो संगारनानै जोङो सावनानो ओम ओ न' सिङाव हाबनां मोनो आरो। औ नोङाब्लाथाय जों माने न' सिङाव हाबनो हाया बेफोरबायदि नियम दों आरो जेनेबा। आरो जों बे नारजियाथ' जोङो गोबां खामानियावनो बाहायो। जेरै बेखौ फोनानै ओ फोनो थाखाय जों बेखौ बेगर नांगौ जायो। बेनि बेगरखौ जोङो ओ बाजारफोरनिफ्रायबो मोनो एबा सोरनिबा न'खरफोरनिफ्रायबो लाबोनो हायो। बिदि लाबोनानै जोङो आ फाथो फोनो थाखाय बेखौ जोङो एसे माने हाखौ गुरै खामना लानांगौ आरो एसे। एवस्रोनानै लानांगौ। बेनि उनाव जों बेखौ फोनानै होनांगौ बिदि फोना होनानै जों साननोटैसो उनाव बि बियो रज'ब्लाथाय बिदिनो गेदेर जालाङो बा गोजौ जालाङो नालाय बे आरो बेनि बिलाइफोरखौ जों खायो। बिनि बिलाइफोरखौ खानानै जोङो आ बिदिनो फोरानना दोनो आरो दालाफोरावहाय, सानद्रि फोरावहाय जोङो माने एसे गुवार आयजेङाव जों बिखौ लामस्रिनो फोराननानै सान्दुङाव फोरानना दोनो आरो। ओ बिदि फोराननानै बियो रानब्लाथाय जों बिखौ ओ जों बिखौ नारजि होनना बुंनाय जायो आरो राननायखौनो आरो बे नारजि जों ओनारजिखौ जोङो जानाय जायो। नारजिखौ जों बेदरफोर जों जानाय जायो आरो नारजिजों बेदरजों संनाय जायो। औ आरो बे ओंख्रिया ओ जों बर'फोरनि जोबोद माने ओ जोबोद गोथाव आरो बर'नि थाखाय बियो माने सिनायथि होयो आरो बर'नि ओंख्रि होननानै औ आरो बे बे फाथोआ बेनि फाथोनि बिखङा बिफांनि बिगुरा आरो बिगुरा बेखौ जोङो दुरुंबो बानायनो हायो बेनि बिगुरसिम दोङ जोङो दुरुं बानायनो हायो आरो मोखौनि फाग फोर बानायनो हायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां औ
औ बिदिनो ओ जों माने बिनि पारथिआ माने जोंनि जोबोद खामानियाव होयो आरो
औ औ ओ बिदिनो बुंनो थाङोब्ला फाथो फाथोखौ माने फाथो गोथांखौ माने गुबुन हारिफोरखौ आं एवना जानायखौ नुयो खाय फा खायफाखौ खिन्थु बिसोर फाथो गो थांखौसो एवना जायो बिदि नारजिफोर ओं ख्रिफोरखौ माने बिसोर जानो रोङा आरो नोंथां बिसोरखौ जानायखौ नुवा औ बिसोर जानो रोङा जोङो बेनिखायनो नारजि खौ जों बिदिनो बर' फोरासो ओ जायो आरो नोंथां बिदिनो जों खायसेया अमा अमाजों जायो अमा बेदरजों आरो खायसेया बिबौ जाना मोजांमोनो नङा होमबा नोंथां औ आं दानिसो ओ सिगां बुं ओ आं दानिसो सिगां ओ बुंलांजज' जे नोंथां बे जोंनिया दाहायाव जोंनि नारजि अर गार नांगौ बुंनाया ओ जोंनिया बिदि ओ जोंनि न'खराव रुंसारि जेब्लाथ' जों बिदिनो दा होखानांगोन एबा रायजोेफोरखौ जाहोखानांगोन नङा होमबा नोंथां। औ बे दाहा होनायाव एबा रायजोफोरखौ जाहोनायाव एबा आलासिफोरखौ जाहोनायाव जोंनिया बिदिथ' नारजियाथ' जोंनिया ओ जोंनि न' खरआवनो गोबां थाखाया नङा हबा नोंथां औ बिनि खायनो जोङो बिदिनो ओ न'खरनिनो ओ जोङो न'खरनिनो सानैसो मानसि लानानै जों माने गामि गामि जोङो बिदिनो बबस्था एबा मना लानानै नार्जि एसे एसे ओ खांथिंहैयो आरो नोंथां।
औ खाङो
जोंनिया माने बिदि नेमा दोंखायो आरो जोंनिया गाबोनफोरबायायदि दाहा हेंगारगोनबा बेनि खानसे सिगां बिदिनो न'खरनि ओ सुबुं लोगो नांनानै जों बिदिनो गामि गामि थांनानै माने गामि गामि थाङा दिसुन गावबा गावनि गामियावनो जोंनि गामियावनो बिदिनो औ माने नारजि एसे एसे खांनानै माने औ नारजि एसे एसे खांनानै दाहानि खानसे सिगां माने लाबनानै जमा खालामना दोनो आरो जमा खालामनानै बेनि अखानायनायै जोंनिया बे मैगं हायोदि गाहायाव फुङाव जों ओ जेनेबा जाहोनो थाखाय रायजोफोरखौ बेयावनो जोंनिया नारजिजों बिदिनो ना खर' फोर एबा ना बिदैफोरजों सिफ्लेनानै माने बिसोरखौ अरगारनो होयो आरो फुङावनो नोंथां औ नोंथां बिदि जोंना समाबोजाना फैबाय नङा औ नोंथांजों नारजि एबा फाथो आबादनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां। औ औ दे बिदिब्ला नोंथां।